औ खोनाबाय
औ मा खालामदों लै
ओरैनो दङ जिरायनानै
हरनि जानायनि लाहार फाहार खालामाखै संनायनि
संखांबाय दालि पटल भाजा
मोननैल' बेदर गैया
बेदर लाबोदोंमोन नो हनै संनांगौ ना मानांगौ ना संनाङा साननानै ओरैनो दं मोनखां मोनखां खानायखाय ब्रयलार दाउ ब्रयलार बेदर
होमबालाय एवखादो खदथ' गोथावसो जागोन माथो जागोन दं आरो
औ बेखौनोथ'
होनोमबाथ' बेस्थ' बेस्थ'सो जाबावसिगौमोन एव एवनाय मोनबा एवथ'यैखायसो फ्रि जाबाय
औ दासो सफै खादों बेदरा
उ बाजार बाजारनिफ्राय
औ बाजारावथ' थांआखै खाथियावनो गोदायो नालाय जाहानि न' खाथियावनो औ सब बेहायनो बेयावनो लामा खाथियावनो
माइ लाय गायाखै
दिनै गायखांबायानो
ए नोंस्रा
औ
गायखां जोबबायानो
औ मैयानिफ्रायनो खनसेनो
ए खै बिघा गायखो
ओ ब्रै ब्रै जागोन ब्रैनो ब्रैनि एसे
ओ बारा जागोन
औ एसे
अ निजा गोजा न अ निजा निजा गोजा
औ औ
खनसेनो जि जिनै जनसो लाखादों नालाय होननानै मैयाजों दिनैजों
मैया माखासे हाबाय
औ दिनै माबाजोब्बाय आरो
औ मा माइ गायदों देग्लाय
रनजित
ऐ रनजित गोजा गासिबो।
औ रनजितखौनो गायखायो बांसिनानो।
न' बेलग माइ गायदेराखै होनबा न'? उम जानायनि लबा बे रनजितआनो मोजांलै। जानायनि लबा बे रनजितआनो मोजां होनदो।
औ नै जानायनि थाखाय लसो माबाखायो नालाय।
औ। हरनांगौबा बेयो बिराद गाखोयोना रेजें एसे?
औ।
नोंसिनालाय गायबाय?
जोंहा गायथ'वाखै नैबे सप्ता मोनसे थांखांनायनि उनावसो गायनाय जायैगोन दां। खोथियाबो जाथ'वाखैना दैयाबो दासो एसे फैहांदों।
ए, है बे दै दैनि थाखायनो नेनांगौबो जायोना। जोंना दा दै सोजासै, औ। जोङो दंग'नि सोनाय जायो ओंखायनो माबायो नङाबा अखा हानायजोंसो नेयोमोन।
जोंनाबो दासो दंग'जों एसे फैहांदों। अखायाबोथ' मोजां रोखोमनि हाया हायाखैनोना जोंनिथिंजाय।
उम बै दाखालि सानथाम सानब्रै आवल'सो एसे
औ।
ओमफाय नैबे सानथामसोआ एसे सानदुं दुंलायबाय।
औ।
हम। जाखांबायबो नामा?
जाथ'वाखै दासो ओंखाम जानहांदों ना।
ए।
लेथ जायोलै जोंहा।
ए।
दासो साराय सातथा जादों। ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरैथो आमसि आथ' बायना थांबाय।
औ।
मा मा जाखो मा मा फिथाइ आमसि सुवायावलाय?
रैमालि, थाइजौ, ओमफाय लेरख'।
उम नोंसिनाबो बाथौआनो न'?
माबा ब्रह्म।
अह ब्रह्म न'?
उम।
नोंसा आवाथि सावा नामा? बै माबायाव साव-सावदों न' सावनानै फिथाइ सामथाइ रायजोयावनो जाया होमबा?
औ रायजोयावनो जायो बिदिनो हाग्रा आरि लामानि फोसाबलायो ना ज' उम।
ओमफ्राय दहाय बेलासियावलाय माथो ओंख्रि जानायमोन?
बेलासिना ओंख्रिया माबामोन दावदैजों आलु मोन।
होनांगौ
मा बेदर लांखो
अमायानो
हो
अमा
ए अमाजों माजों ना अमा गोजा
अमा गोजा खाजि‌ लाल साहा
आरो जुमाय गिसि होआ होम्बा
औ
जों गोरान लोंग्राया लोंग्रा जाहैबाय ओमफ्राय लोंयिआ बियारा जाहैबाय
ओम
लोंग्राया‌ लोंबाय लोङैया लोंआसै आरो
औ
खामलाखौनो मोनलाया जोंनिथिंहरै
जोंनिथिंबो नै दा बिराद बयबो मालाय माव मावो ना गावबागाव - गावबागाव खामला मोननो नागिरा
औ
जोंनिथिं थ' सोरबा- सोरबा फोबायसो
आलि
नङा मायखौनो औ
बोरै फोखो
बिदिनो दायरेक्ट खोथिया बायदि एसे सोमना दोननानै एसे माबा गाजा बेरहोखानानै दायरेक्ट मोजां हालौखानानै औ - औ गायनाय बायदि आरो बेनो जेनेबा दायरेक्ट फोना होनाय जाहैबाय अ ओम -ओम -ओम
बेखौनो खोथिया खालामनो बेखौनो गायदों जोंनाबो
उम दा‌ मानै खोथिया माबाना गायोब्ला डाबुल खरसा जायो औ खोथिया फुनायनि नांगोन आरो गायनायनि नांगोन डाबूल जाहैयो खननै - खननै थांनाय बोसोरावबो सोरबा - सोरबा मोनसाबदोंनो माथो जोंनिथिंजाय फोनाया बिस मन गाहाम देग्लाय एसे बारायबावबायसो फोग्राफ्रा औ एसे खस्थ'आबो खम जाबाय खरसआबो खम जाबाय
औ
ओम
नङाबा बे निजे माबा गायनायनि थांबावगोन आरो आंहा
उम
बुरजाबाथ' गायनायावबो थाङोथ' मानसि बुरजा लाबा हाज्रिया बिसे न जोंथिं थामजौ।
जोंनिया जानलै बेसेबां लादोंथाय? मिथिलायङला आफासो मिनथिसिगोन।
अ। ओमफ्राय खोथिया फोन खोथिया फोननायायाथ' आखा आखासि सिसथेमसोनो
हा
खोथिया फुनायाथ' आखाइ सिस्टेमसो
उम खाब नामा
गाखेंबाबोलाय स्रो' जाखासिगोन माथो नोंस्रा दाना बेरायदो
बिरनो मोनोबासो नांआहाय हाजिरा एफ्रा गोरोमफ्राव
न'नियानो मा जायो नामा
माथो खालामगोन होनबालाय
ओरैनो सोलाोबखाया माबा फोरोंगिरि मावोनालाय
अ अ उम
फुंनिफ्राय बेलासिजोंखा आरैनो कंप्यूटर क्लास फोरोंङो माने गोस स बि
मोजाङानो माथो होनोमबालाय मोजाङानो माथो होनबा होनदों
औ पिथन । न'आव थाबाबो बेनोसै
उम
संनाय खावनाय बिदिनो बांसिन जाबाय
हिनजावफोरनि खामानियालाय
एखे खामानिखौनो सानफ्रामबोानाय होनाय जाहैबाय
नाफोर नाफोर मोनाखै नामा नाफोर मोनाखै नोंसोरनिथिं?
ना
उम
नाया एसे नेदा जाहांदों मोनसेावसिगोन र' माबाय माबा माइ माबाहांनाय देहांनायाव बोथिसे मोनो।
औ।
बेदि ब जा जआाखै बिदिनो मोनो आरो एसे फिसा फिसौखौहाय
अ
दासो फैहांदो न'।
औ
उम
माइ देरहांनायाव थिगसो जाहैसिगोन आरो।
अ
जायो।
उम दैया नोंसोरनिथिं गिदिरानो दां दंग'जों फैनायफ्राबो?
औ
उम नोंसिना बे दं दंग'नि दैयालाय गाय पाहारनिफ्राय हाजोनिफ्राय फैखायो नामा?
बान्दोनि सोयो।
एव बान्दोनि ना?
सिगाङाव गैयामोन दासो बान्दो थेयो ओमफ्राय बे बान्दोनि माबानायनि एसे एसे रां लायो बिसोरो
एवहांबाय नामा औ एवहांबाय?
दासो सामब्रा फानलु रेडि खालामगोरदां हानानै
अ
समाबो जियानो जाबाय माला माला उम
जिनै खाथिसिम रायलायनो हायोलै
औ
उम
नो इसे माबाबानो नुबानो जायो हारसिं जिनैसो रायलायहर गावनो हारसिं दानजा जालाङो।
ओमफ्राय खबरफ्रालाय थिगानो माइ गायनायनि?
माइ गायनायनि औ ओमफाय बेमा एसे सोमबाय नामा।
माइ गायनानै
ओ
बेलाय माथो पावदार दाबफबबानो गुफुर जाफिनगोन।
बोरै जानोब्रा गोसोमखाया गो गोसोमखाया गोसोमसिन
एल' एल'भेरा फोन।
जानाय नंला नामा?
अ एल'भेराजों जायोथ' जाथ'बाय दैे टाइमा।
औ दे।
उम